हेलौ।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ, ओ नोंथांजों दसे समनि थाखाय मोनसे आयदा आयदाखौ लानानै सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां सावराय जागोन।
उम बिदिब्ला जों बर'फोरनि आबाद मावनायाव नां ओ नांगौ जानाय एबा बाहायनाय आइजें आयलाफोरनि सायाव सुंद'यै सावरायनो लानोसै नामा नोंथां?
अ सावरायजागोन नोंथां जोबोर मोजांनि बाथ्रा।
बिदिब्ला नोंथाङा नोंसोरनि गामि ओ गामि एबा ओनसोलावहाय आबाद मावनायाव बाहायनाय एबा आबाद मावनायाव गोनां जानाय आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै सुंद'यै ओ फोरमायनानै हो-होलाय।
अ नोंथां दा बावै जोंनियावहाय आबाद मावनायखौ जोङो जोंनि जायगायावथ' बांसिनै ट्रेक्टर बायदिसिनाजों बांसिनै मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो बर'फोर। नि मावनाय ओ नांगोल जुंगाल बेफोरजों मावनाय। एसे खम नुनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओ जायगायावहाय दा बावैनो जोंनियाव आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनि गामियावहाय एबा जोंनि ओनसोलाव आरो नोंथां। ओ दा ओ नांगोल जुंगाल मै आरो। दा सुखेन। हासिनि। बावखा। बेफोर औवाजों बानायनाय आरो दंफांजों बानायनाय। माखासे मुवा बेसाद। खौ बाहायनाय जायो बि दिनो ओ मेसें बोथोराव जोङो हालेवनानै हाथर लुनदा लुनदि थायो बेखौ बुख्रुब थाखाय जोंनियावहाय हाथुरा बाहायनाय जायो। गोदोनि फाय आं नुबोनायाव आरो ओमफाय नाथाय आथि खालावहाय टेक्टरजों हालेवनाय नियावहाय बारा हाथर जानाय नुलिया। बेनि थाखायनो बा बाहायनाय मुवाफोरखौ बाहायनायखौ नुबांनो थांलिया आरो नों
ओ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि रोखोमै दाबावै आबाद मावनायनि गेजेरजों बैफोर मुवा बेसादखौ बाहायनानै फोथांना लाखिदों एसे फोरमायना सुंदयै।
औ ओ जों जोंनि गामि बा ओनसोलाव हाय ओम आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोरा जो ओ आइजें आइलाफोरखौ दमफां आरो औवा बायदिनि गेजेरजों बानाय ओ बानायनानै लानाय। खौ नुनो मोनो। बेफ ओ बेफोरनि बेफोरनि अनगायैबो ओ लहाखौबो एफा एनै बाहायनाय जायो जेरैबायदि लहा बाहायनाया ओम खदाल ओ आलि दाननो आलि खोनो थाखाय खदालखौ ओ बाहायो बेबायदिनो सिखा। ओ सिखायाव ओ सिखा ओ सिखा ओ सिखाखौ लहानि बानाय ओ लहानि बानायनाय जायो आरो बेब ओ बेबायदिनो नांगोलनि ओ फालखौहाय लहानि बा बानायनाय जायो। बेबायदिनो औवा आरो अ बेबायदिनो औवा आरो दंफांफोरनि ओम आइजें आयलाफोरा जेरैबायदि नांगोल जुंगाल दिला मै दांगुर बेदा खफ्रि हासिनि ओ बावखा हुलाबारि हुखेन खदाल बिखुं सिखा बिखुं ओ बेबायदिनो ओ सान्दांगा संग्राय रयना बायदि बायदि ओ बायदि बायदिखौ उम जोंनि बर'फोरा गाव गावनो बानायना लानायखौ नुनो मोननाय जायो ओ जेरैबायदि बेफ-बेफोरो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय दोरोङारि गियान बेफोरखौ जोंनि बर'फोरा ओ खायसे ओम गामि गोथौ एबा गामि गफाफोराव गो ओ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय आबादजों ओ नांथाबनानै थानाय सुबुंफोरा बेफोरखौ आथिखालावबो बाहायबोगासिनो दं जेरै ओ जेरैबायदि नांगोल ओ नांगो-नांगोलफोरखौ गाव गावनो बानायनानै लायो ओ जेरैबायदि लहानि अनगा गासैबो ओ गासैबो आइजें आइलाखौनो बर'फोरा गाव गावनो बानायना लानायखौ ओ नुनो मोनो एबा ओ मोनथिनानै मोननाय जायो नाथाय आथिखालाव ओ बिफोरनिफ्राय एसे सोलायनायख खौ नुनो मोन्दों जेरैबायदि दानि जुगाव एसे जौगाखांनाय गोनोखोआरि मुगायाव ओ लाइमोन सें ओ लाइमोन सेंग्राफोरा बिब ओ बेफोर दोरोङारि गियाननि फारसे बा बांद्राय गोसो होयैखौ नुनो मोननाय जायो मानोना बिसोर ओम बां ओ बांसिन गोनोखोआरि मुगाजोंसो थांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो जे ओ जेरैबायदि ओम आबाद मावनायाव आइजें ओ गो ओ गोदोनिफ्राय आइजें आइला बाहायनायनि अनगायैबो बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनो ओ लाखिनायजों लोगोसे आथिखालाव ओम जोंनि बर' बर' आबादारिफोरा ओ गुबुन हारि ओ गुबुन हारिनि ट्रेक्टरफोरखौ लाबोनानै हाल एव होनाय बिदिनो हाल एव एवहोनायनि अनगायै हाल एवहोनायखौ गायजेनायनिफ्राय हा ओ हाल जांख्रासिम आथिखालाव ट्रेक्टरजोंनो फोजोबलांनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो गोरिब न'खरनिफोराल'सो एसे एनै मोसौजों हा ओ मोसौ एबा नांगोल ओ नांगोलफोर मोसौजों लोगोसे नांगोलफोरखौ लानानै हाल एवनायखौ उम एसे गोरिब न'खरफोरनावसो बांसिन नुनो मोननाय जायो जे ओ बिब फोर गोरिब न'खरफोरावबो ओम गाव गुबुनाव हाजिरा मावहैनानैबाबो ओम ओ ट्रेक्टरजों हाल एवहोफैनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो जोंनि ओ जोंनि गामि एबा ओनसोल खाथि खाला गामिफोरावबो बेफोरबायदिनो ओ ट्रेक्टरजोंनो हाल एवनानै आबादखौ फोजोबलांनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे ओम खायसे खायसे न'खरा एसे ओ गोनांद्रायबो नङा गोरिबद्रायबो नङा मिद ओ मिडियाम एबा गेजेर थाखोनि सुबुंफोरा ओम गाव हानाय बायदियै ट्रेक्टर फिसाफोर ओ फिसाफोरखौ बायना लानानै न'खरावनो हाल एवनाय ओ एवनायजों लोगोसे गुबुनावबो हाल एवनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिफोर ओ बिब फोरजों लोगोसेनो आथिखालाव ओम बै ओ माइ हाग्रा मेसिन बेफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों माइ हाग्रा मिसिन होनोब्ला ओम गोबा ओ मोन ओ मोननै रोखोमनि दं गिदिर आरो फिसा मोनस ओ मोनसेया जाबाय ओ जायगायावनो हाना ओ जायग हा-हाल ओ फिसाया जाबाय हालांनानै माइआ गोग्लै ओ गोग्लैनानै थालांबाय थायो आरो गिदिरा जाबाय ओम हानानै ओम माइ फिथाइया डाइरेक्ट नानाय नाखानाय ओंखार ओ बेखौ ओ ट्रेक्टरखौ उन उन लांफानानै ओम बि माइखौ ओ बे माइखौ आजावलांबाय थानाय जायो बेफोरबायदिखौ आङो जोंनि गामियावनो लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों बेफोरबायदिनो जोंनि दोरोङारि गियाना बेफ ओ गोब ओ एफा एनै बुंनायनि अनगा गोबांखौनो बुंजायो गो ओ गोबाङानो सोलायनायखौ बिनिखायनो नुनो मोनदों होननानै बुंनो हायो बेफोरजो ओ बेफोरजों लोगोसे ओम आथिखालाव ओ गोनोखोआरि मुगाजों नुनो मोननाय बायदि बायदिबाथ' आलि दाननायफोरखौबो ट्रेक्टरजोंनो दाननो हानायखौ नुनो-नुनो मोनो आथिखालाव ओ बेबायदिनो गोबांस ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलाव गोबां सोलायनाया फैदों थिग बेबायदिनो ओम ओ नों थांमोननि गामियावबो बेफोरबायदि सोलायनायाथ' फैदों जानांगौ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि जायगायाव माइ हानाय आ ओ ओम ट्रेक्ट ओम माइ गायनो थाखाय ट्रेक्टर एवनायनिफ्राय लानानै माइ हानायसिम माबाय ओ माबायदि सोलायनाय फैदों बेखौ सुंदुयै ओ एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगा एबा ओनसोलावबो बेफोरबायदि सोलायनाया फैदों मानो होननानै बुङोब्ला बै फोर सोलायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे जा दोरोङारि गियान बैफोरो लासै लासै खमायलांनो हमदों मानोना जोंनि बैफोर समनि आंखालावहाय बैफोर जा मुवा बेसाद गोनोखोआरि जों मुवा बेसाद बानाइनाय ट्रेक्टर होन बायदि आरिफोरनिजोंहाय हालेवनानै माइ गायनाय बेफोर माइ गायनायफोरा दा आथिखालाव जोंनियाव गोबां जानायखौ नुबोनो मोनदों। फोरनि जाहोनाव जोंनि दा बर'फोरनि नांगोलजों हालेवनानै माइ गायनाय आरो माइ हानानै गावजों गावनो उम रान माबानानै मारा होनो मोसौजों मारा होनानै गोदोनि जुगावहाय ओ बरननानै फोराननानै लानाय नुनो मोनोमोन नाथाइ आ खालनि मुगायावहाय बेफोर आरोस एसे समनि गेजेरावनो बैफोर ट्रेक्टरनि गेजेरजों माइखौ मारा खेबसे मारा होखांनानै आ मारा थांनानै दाइरेक्ट न'आवहायथिखोना लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो ओ जोंनि जा माखासे माइ हानाय माइ हानाय अनगायै माइ गारा गायनाय बैफोर माइ गायनायखौबो मि जोंहाय गायनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जा जोंदों दोरोङारि गियान माखासे गोजो आजै आजौनिफ्राय मोनबोनाय बैफोर दोरोङारि गियान फ्रा जोंनियावहाय लासै लासै दिनो सोलायलांनो हमदो। मानोना बेफोरखौ जोङो। आथिखालनि मुगायाव हमथानानै दोनाब्ला एबा एस ओ दोनाब्ला। बैफोरखौ गोमालांनायनि लामायावबो नुहुरनाय मोनदों। मानोना जोंनि आथिखालनि। जा सुबुंफोर बैफोरोब नांगोलग दानदनो रोंला। आरो आबाद मावनायावब। बाहायनाय माख खासे आइजें आयलाफोरखौ बानायनानै लानो रोंला। बैफोरबायदिखौ नुहुरदों, बैफोरनि गेजेरजोंनो माखासे जोंनि। आबाद मावनायाव बाहायनाय मुंवा बेसादफोर बैसोरबो खमायलांनो हमदों। आरो। जा गिदिर गोलावफोरनि न'खर बैस थि नखरथ'। मोसौ मोसौ होननायान नाय आथिखालनि मुगायाव बर'फोरनियाव सोरनियावबा सोरनियावबा नुबांनो थांलिया। मानोना। बर'फोरा दा आथिखालावहाय माख खासे मोसौफोरखौनो। गाइखेर लोंनो बायदिसिना बि जिनो एसे। गावसिोरनि नांगौ। जानाय रांखावरियाव बेफोरनि थाखाय फेहेर थाखायल' बर'फ्रा मोसौखौ लानायख नुनो मोनसै। आबाद मावनायाव बांसिन बरफ फोरा मोसौखौ बाहायनायखौ नुनो थांला। बे मोसौ बाहायनि थाखोना माखासे, आ मोसौ बाहायब्लासो जों जोंनिआ आबवफो मावनो हायो नालाय नों। थां बिनि गेजेरजोंनो जोङो। माखासे आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो थांला। जेब्ला जोङो ट्रेक्टर। बा बायदिसिना जों जोङो गोनोखोआरि जा। एसेल' समनि बिबाङावनो बैसोरखौ हालेवनानै जोङो फोनानै आबाद मावनानै मोननायखौनो, नाथाय अ गोदोनि जाबायदि नांगोलजों हालेवनानै हालेवनानै, जोङो आबाद फैयोमोन बिनिफ्राय ट्रेक्टरजों हालेवनानै आबाद होनाया दसे समनि गेजेरावनो जायो नाथाय नांगालजों हालेवनानै जेब्ला जों आबाद मावो बै आबादा साबसिन जायो होननानै फोथायनाय फैयो मानोना नांगोलजों हालेवनाया जोंना जेबो ओ बिदिनो थावनिफ्राय हालवा हाल मोसौ हालेवनानै मोसौआ जा माबायो बिनि गेजेरजोंनो हालेवनानै जोङो आ बादखौ मोननाय जायो। आरो बैफोर हालवनो बेनि गेजेराव जा मोसौआ खिलांगोन बेै खिलांनायफोराबो मोसौनिया हासार जायो नाथाय ट्रेक्टरनिया जे थावै एसे एसे गलाङोना बेजोंहाय बैफोर एसे हाफोरखौ खहा खालामनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ट्रेक्टर हालेवनायनि हाया बेनो बे बेनो बेखौनो आवलायना हालेवबाय थानाय जायो माने हाया लासेैनो गोथै जालांनायखौ जों नुनो मो नो आरोे नांगोलजों हालेवनाया ओ साबसिन होननानै आं बेखौनो सानो आरो मावजानोबो लु यो मानोना आथिखालाव बैफोर मावनाया एसे खमायलांनाय नुनो मोनदों नोंथांनि बायदिब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नों नोंथां बुंनायाबो गा-गासिबो सैथोआनो। बे ओ बेफोरबायदिनो जो ओ जोंनि ओ ब-बर'फोरनाव दोरोङारि गियानफोरा मोनफा मोनफा उम ओ सोलायनाय एबा ओ खम जालांनानै गुबुननिखौ ओ बांसिन आजावनानै लानायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो गावनिखौ मोनफा मोननै गामि ओ गावनि दोरोङारि गियानखौ एबा ओ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय गियानफोरखौ आथिखालाव गामि खनायाव थानाय सुबुंफोरासो लाखिबोगासिनो दं। नाथाय नोगोर मोखां जाबोनाय सुबुंफोरा बेफोर गासि खौबो ओ बावजोबलांनो हमबाय बावजोब ओ मानोना ओ गोबां समनि आंखाल ओ सुबुंफोरा आथिखालाव गोबां समनि आंखाल बिनि जाहोनावनो ओ आथिखालाव गोबां सुबुङानो